औ दा जानाय लोंनायनि बागै रायलायनो सानदोंमोन नोंथां
औ सावराय जागोन दे
दे बिदिब्ला जागायनोसै
औ जागाय दो
दा
गोदोनि मुगायाव माबायदि जायोमोन आरो आथिखालाव माबायदि जानाय लोंनायफोरा बेसेबांसो सोलायदो बेफोरनि सायाव सावरायजागोन औ
औ औ अ खोनायासै खोनायासै
खोनायाखै
मा होनदोंमोन नोंथाङा
आथिखालनि जानाय लोंनाय आरो गोदोनि जानाय लोंनायाव माबादि फाराग दंमोन बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना होदो नोंथां
गोदोनि जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' गोदोनिआ बांसिनानो हाग्रा बंग्रानि मैगं थाइगं गोथां बिलाइफोर नागिरनानै जायोमोन।
औ
ना मै नागिरब्लानो मोननो थाङोमोन। औ दा दा बुंनो थाङोब्लाथ' बेफोरबायदि हाग्रा बंग्रायाव मैगंखौ बुहुद नागिरनानै बुहुद खम नुनो मोनसै दानिया हाथाय बाजारनि। नङाब्ला। मोननो गोब्राबसै। बेनिखायनो आथिखालाव। एसेबाबो हासार मुलि बायदिसिनाजों। दैखांनाय मैगं थाइगंसो जानो मोनसै।
औ। सबाइजों साम'जों। हागोनना नोंथां।
सबायजों साम'जों। होनोब्लाथ' आरो गासिबो जोंनि बर'नि।
आं गोसिन होननानै बुंजागोन।
सबायजों साम'जों होनोब्ला। गासै सुबुङानो जानो मोजां मोनो।
औ।
साम' मोनब्लाथाय सबायजोंनो गासिबो संनानै जायो।
औ बेखौ माबोरै संनाय जा यो।
गिबियावनो। ओम गिबियावनो ओ सबाइखौ। खारैजों एसे रुग्रोनानै लानाय जायो।
बिनि उनाव। साम'खौ इसे थावजों एवफ्रामनानै। इसे मोजाङै मोननाय बायदि एवफ्रानानै। सबाय रुनायखौ होदलानानै सबाय। जों साम'जों ओंख्रिखौ संनाय जायो।
अनलाजों दाउजों माबायदि संनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।